औ नोंथां। खोनादोंना नोंथां? अ गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
गोजोन मोनाबिलि।
ओ अब्ला जों मानि सावरायनो नोंथां ओरैनो
दिनै जोङो बर'नि खारै नि मानि जोंनि एरियायाव खारदै होनो खारदैनि सोमोन्दै सावरायसै नामा! खारै बा खारदै
अ जायो नोंथां। जेन'बा नोंथाङा आंनो फोरमायग्रोदो खारदैखौ जोंनि बर'फ्रा ओ मा माजों बानायो मारै मारै बानायो! बा जोङो मा मा ओंख्रियाव बाहायो बेफोरखौ नोंथाङा फोरमायग्रोदो दे नोंथां।
औ औ गुबैयैथ' जोंनि बर'आव गोदोनिफ्रायनो खारैखौहाय गुबैयै सबायाइ नि बै जिगाब बायदि थालांनाय लोगोसे गुदा बेसरनि, बै जिगाब बायदि थालांनाय गुदा आरो थालेर थालेर बिफांखौबो बानायनायनिफ्रायबो बानायनाय जायो थालेरनिफ्रायबो दा बैयो सबाय बा खारदैनि बै थालांनाय गुदा बेफोरखौ सावनानै हाथ'फ्ला हाथफ्ला खालामग्रोनाय जायो हाथ'फ्लाखौ इदिनो एसे दैजों माबानानै एसे गथा गथा खालामनानै दोननाय जायो आरो जोंनि बर' थिग बिदिनो जोंनि बे थालिर बिफांखौबो फिसा फिसा फिसा फिसा खालामनानै फोराननानै बेखौबो सावनानैहाय बे हाथफ्लाखौनो बेबायदि एखे रोखोमैनो बानायनानै लानाय जायो आरो जोंनाव बे खारदैजोंनो जोंहा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय माखासे रांखा न्थियाबो हेफाजाब होयो माखासे गोरिब गोरिब न'खरफोरखौ मानो होनबा बेजोंनो हाथाय बाजाराव फाननानैहाय थाइसे थाइनै जा मोनो बेजों संख्रि फानलु बायनानै बा ओंख्रि माइरं बायनानै एसे जोंनि संसार बा न' खर जालांनायाव हेफाजाब होयो जोंनि बर'आव खारै ओंख्रिखौ खारैखौहाय ओंख्रियावहाय बाहायनाय जायो गुबैयै नारजि ओंख्रि बिदिनो अनला फोरावबो गुबैयै बाहायनाय जायो ओ खारैआ गोबाब होननानै गोबाब बिनि टेस्टाहाय माने ओमफ्राय बे खारैखौनो जोङो ओंख्रि संनायावहाय बाहायो बेजों जोंना ओंख्रिया गोथाव जायो गोदोनिफ्रायनो नारजि एंखुर नारजि बेफोर ओंख्रियावहाय जोङो बाहायो जोंनि गोबां न'खरावहाय बे खारैखौ बानायनानै बाजारावहाय बाजारावहाय फाननानै थाइसे थाइनै मोननानै बेखौनो जोङो जिउ खुंलांनायाव गोबां हेफाजाब जायो आरो दा जोङो बे खारैखौहाय जोंनि गुबुन गुबुन जायगा लानानै गुबुन गुबुन रोखोमै बाहायो बा बानायो जोंनि ओरै माखासे एरियायाव खारैखौ लोङोबो बिदिनो अमा बेदरफ्रा एसे माबायोबा अमा बेदर ओंख्रिफ्राव होनानै एसे था गुरै जाहोयो आरो खारदैफोरखौ होनानै दा जोंनि बर'आवथ' जोङो गोदोनिफ्रायनो बे खारैखौ जोंनि बै दोरोङारि जा-जानाय संनाय बेहाय बाहायबोनाय जायो बेगाव नङाबानो बे ओंख्रिया थावा थारमाने ओरैनो थावा बेखौ होआबानो जोंना टेस्ट माने थावनाया जोंनि सालायावनो नाङा आरो दा बेफोरखौ होयोबा जेरै जोंनि नारजि अमा ओंख्रिया गोथाव जायो थिग बिदिनो जोंनि नारजि इंखुर गोदोनि ओंख्रि बेबो माइरंजों माइरंजों संनाय जायो बेखौ। नारजि होनानै बेजों लोगोसे जोंहा अनला अनलायाव अनला मेवाइ अनला मेवाइ दाउ अनला दाउ बेफोरबायदि ओंख्रियाव होनानै गोथाव मिलौलायनाय जाहैयो आरो बे खारैखौ होनानैनो दा बे खारैखौ होआबा जोंना बे ओंख्रिया मोजां गोथाव मोना आरो जानायाव। मोजां जाया थावा बेनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदि ओंख्रियावहाय जोंनो खारैखौ नांथारगौ जायो। जों लोगोसे जोंहा बे गोदोनिफ्रायनो फैनाय दोरोङारि ट्रेडिसनेल जानाय लोंनाय जोंनि जों बेखौ गारनो हाया। जों बेखौ जाबाय थानांगौ फोथांनानै लाखिनांगौ। मा बेखौ बाव बेखौ जोङो जायाबा जोंनि ओरैनो दोरोङारि जानाय लोंनाया फिउसाराव इयुनावहाय इयुन जोलैया जेबो मिथिनाय नङा बेफोरखौ बेनि टेस्टआ माबायदि। बेखौ मारै सङो बेफोरखौ इयुन जोलैया जोङो बाहायबाय थायाबा बा संबाय थायाबा मिथिनाय नङा बेनि थाखायनो जोङो खारैखौबो बानायबाय थानांगौ खारैया जोंहा ओइनो जोंनि बे बेसरनि गारनाय बेसरनि गुदा सबायनि गुदा थालिर बिफांनि ओरैनो खुनु बायनांगौनि गोनांथि गैया। जोंहा जोंनि आबाद मावनायाव जाय बुस्थुखौ गारोसो ओरैनो गारलाबायोसो बेजोंनो जोङो खारै बानायनानै जोंनि न'खर सालायलांनायाव संसार जालांनायाव एसेबाबो रांखान्थिनि हेफाजाब मोननानै जोंनि न'खरखौ जों गोख्रों खालामनो हायो। दा जोंनिया आबै आबौनिफ्रायनो बियो सोलिबोनाय जोंनि खान्थि नियमा बे रोखोमैनो जोङो बेखौ बानायबाय थायो। दाबो बेखौ बानायनानैनो जोङो गोथाव गोथाव ओंख्रि संनानै जाबोगासिनो दं आरो इयुनावबो जाहाथे इयुन जोलैया बेफोरबायदि खालामनानै जालांनो हायो बेनि थाखायनो जोङो बे हुदाखौ लाखिबाय थानांगौ जाहाथे जोंनि इयुन जोलैया बेखौ मिथिलांबाय थायो दा नोंथाङा बे खारैजों माखासे जानाय लोंनायखौ माबोरै सङो बेफोरखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां दा नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायबाय जे दा खारदैखौ माजों बानायोबा जोङो खारदैखौ मा मा बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रियाव बाहायो। दा बेथ' सैथो जेनेबा खारिया जोंनि गोदोनिफ्रायनो जोंनि आजै आजौनिफ्राय फैनाय मोनसे दोरोङारि जोंनि ओंख्रियाव होग्रा मोनसे लाव लाव मुवा बा बे मुवायानो जाहैबाय जोंहा एसे गोबाब आरो। जोङो आथिखालाव बेखौ ओ बां सदा जायखौ जोङो बाजाराव मोनो सदा मानसिफ्रा खारदै गैयाबा बेखौबो होयो दा नाथाय जोंनि बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो जोङो न'आवनो मोननाय थाखानाय बेफोरखौ जोंनो बानायोमोन नालाय बेफोरो जोंनि न'आव थाखायो आरो। दा टाउन सहराव जों बेफोरबायदिखौ मोना नालाय बिसोरो सदाफोरखौ बायनानै होयो आरो ओंख्रियाव। दा जोङो बे खारदै ओंख्रिजों आङो बर'नि दोरोङारि ओंख्रि मोनसे संनाय नोंथांनो फोरमायनोसै दा आङो नोंथांनो नारजि ओंख्रिखौनो लानोसै आरो। दा नारजिखौ जोंहा माबोरै सङो होमबा ओ जोंनाथ' बयनिबो न'खराव नारजि गोरान बिलाइ बे नारजि बिलाइया थाखायो। दा बेजों बेजों खारदैजों मा मारै ओंख्रि सङो आं बेखौ नोंथांनो फोरमायनोसै ओ जोङो सिगाङाव मा खालामनांगौ जेन'बा बे जोंनि नारजि बिलाइखौ जोङो दैयाव सोमनानै दोनग्रोनांगौ दसे दसे सोमनानै जेब्ला बे नारजि बिलाइया रुइयो। एबा एसे बा रुइनाय बायदियानो जायो आरो। बारा बेयाव मा खालामनांगौ जोङो जोंनाथ' बे बिलाइफोराव गेजेर गेजेराव रोदाफोर थायोना जों बे रोदाखौ एसेबाबो बोखारना गारगोरखानांगौ आरो। जाहाथे बे ओंख्रिया बा बे नारजिया जोङो रुनानै सानायाव जाहाथे खस्थ' मोना बा रोदा थाना रोदा थाया बा जोङो बेखौ जानायाव खस्थ' मोना। दा बिनि उनाव जों मा खालामनांगौ जेब्ला जोङो बे बिलाइखौ मोजाङै सिग्लिखांगोन बिनि उनाव जोङो बेखौ रुनांगौ आरो जेनेबा जों दोफ्राव रुगोन बा सारायफ्राव रुगोन आरो। रुनानै जेनेबा जेब्ला बे रुइगोन बेखौ रुयोब्ला जों सायो आरोना जों बेयाव खारै एसे होखायो सिगाङाव बेयावबो होयो जेनेबा एसे गुरै जानायनि नाथाय जों खारैखौ उनावबो होबावगोन एसे दा जोङो बेखौ साग्रोनांगौ सानानै जेब्ला मोजाङै गेब्लेयो अब्ला जों बेखौ दोनथ'दो दानाथ' जोंना बर'फोरा अमा नङाबानो जोंना नारजि ओंख्रि संनायखौ फसायखाया बा जोंना नारजि अमा बिदि होननाय खोनायाबानो जोंना नारजि ओंख्रि संनाया जाया बायदि बिदि मोनो आरो दा जोङो बिदिनो जोङो बेदरफोरखौ जोङो मारै एवो बिदिनो जोङो सारायाव एवगोरनानै लादो जेन'बा जोङो थाव संख्रि बानलु मस्ला मस्लि बिदिनो जा नोंथाङा बेदराव होनानै जानो मोजां मोनो बेफोरखौ होग्रोनानै लादो आरो जेब्ला बेदरा एसे गलियो जोंहा नार्जिजों बांसिन ओ बेदर मेजेम बा अमा मेजेम बेखौ जायो जाहाथे ओ बियो ओंख्रिखौ मिलौ होनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला अमा मेजेमाथ' जोंनो ओंख्रिखौ मिलौ होयो नालाय दा बेनिखायनो जोङो अमा मेजेमखौ बांसिन लायो आरो दा बिनि उनावहाय बेदरा जेब्ला गलिगोन बा मोजाङै एवनाया जागोन। दा बिनि उनाव मा खालामनांगौ जोङो बै जोङो। सानानै लानाय नारजि बे नारजिखौ जोङो मा खालामो बेयाव दालि सम्बार होनाय बायदि जोङो होयो आरो जोङो बेखौ होनानै जेन'बा होबाय दा नोंथांमोननि न' खखराव बेसे बुरजा सुबुं दं बा नोंथाङा ओंख्रिखौ बेसेबां बिबांनि लाखिगोन। बेजों समान नोंथाङा बेयाव दैखौ होनांसिगौ आरो दाना जों बेखौ दैखौ होनानै मोजां गोदौ होदो बेयाव जों खारै एसे होफाब हरो जाहाथे ओंख्रि आररि मोनो जोंना गुबै खारैनि गुबै खामानियानो जाबाय ओंख्रिखौ रिमोनहोनाय दा जोङो बेखौ मोजाङै गोदौ होदो गोदौ होनानै जेब्ला ओंख्रिया ग्लाब ग्लाबा गोदौनानै ओ जेनेबा आमथा आमथा जायोबा नोंथांनि ओ न'खराव बे साबसे सुबुं दं बे सुबुंनि बिबांनि समान जायो अब्ला नोंथाङा बे ओंख्रिखौ ओ साखिदो आरो साखिनो माने नोङो खारै नांनानै। नाङाखै संख्रि नांगना नाङाखै बेफोरखौ साखिदों आरो दा साखिनानै नोंथाङा जाजोब्बायबा नोंथाङा खांनो हाबाय। दा बिदिनो नारजि ओंख्रिखौ सङो खारैजों आरो जोंहा बे नारजि ओंख्रिनि जोंहा बर'फोरनि गेजेराव माखासे जोबोद दोरोङारि सोमोन्दो दं आरो जेनेबा जोङो नारजि बिलाइखौ मा खालामो जोंहा गोथै गारैनाय समाव जोंनाथ' गामियाव जेनेबा गोथै गारो थैयोब्ला सासे सुबुं थैयोब्ला जों बेखौ ओ गोथै बारियाव लांनानै सावैयो बा फौयो जों बे समाव मा खालामनो लङा दैसायाव दुगैबोयो बे दुगैबोनायाव जों मा खालामो। ओ नारजि बे नारजि बिलाइखौ जोङो अरजोबनानै गारबोयो आरो दा बेजों मा सोमोन्दो जायो मा सोमोन्दो दङ ओम ओ नारजि बिलाइ ओ बे नार्जि बिलाइजों नारजि बिलाइखौ जों अरगारबोयोबालायनो। बे थैनाय सुबुं आरो जोंनि गामिजों बा नोंथांजों जेबो सोमोन्दो गैला। बेखौ मानियो आरो दा बेखौ जोंनि बर'नि दोरोङारि ओ माबा बर'नि जोंनि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जों बेखौ मा होनो नारजि अरगारनाय बा बै थैनाय मानसिजों जोंनि गामि बा जोंजों बिथाङा जेबो सोमोन्दो गैला। दा बेनि असिलायैनो आरो माबाव नारजि ओंख्रिखौ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आलासि दुमसि फैब्ला जों संनानै जाहोआ मानो होननानै बुङोब्ला। ओ जोंना बे नारजिखौ जोङो मानसि थैबासो अरगारलायनाय बा सोमोन्दो गारो थाखाय जोङो जायो। दा जोङो बैारजि ओंख्रिखौ जोङोोंनि आलासि दुमसि फयोबा जोङो बेखौ संनानै जाहोयोबा ओ लाय मा जायो होननानै जों बुजियो बा जोङो फोथायनानै लायो जेनेबा जोंनि आरो बै आलासिनि गेजेराव बा खुरमानि गेजेराव जोंनि सोमोन्दोआ। गाज्रि जागोनां बेखौ साननानै जोङो आलासि दुमसि जालायोबा जोंङो नारजि ओंख्रिखौ संनाय नुनो मोना आरो दा बेयो जोंनि बर'फोरनि मोनसे जोबोद फोथायनाय जायखौ जोंङो। गोदोनिफ्रायनो दासिमबो जों नुबोगासिनो आरो बे इयुनाव थालांबाय थागोन आं बेखौ बुंनो हायो आरो दा नों थांनो आं जेन'बा नारजि ओंख्रिखौ माबोरै सङो बेखौ नोंथांनो आं फोरमायबाय दा जोङो जोंना समाबो जाबाय नोंथां जोङो उननि समाव लोगो मोनलायबावगोन ना नोंथां।
औ नो औ नोंथां नोंथां उननि समाव जोङो मुवा मो से मोजां आयदया लानानै सावरायबावनोसै
औ अब्ला दोनथ'लायसै ना नोंथां औ दे होमबा दे नोंथां दानथ'दो दोनथ' दे